हेल'
ओ हेल' खोनादों बाथ आं रि मानोबा माबाखौ खोनादों खोनानाया खिन्थु आंनियाव माबा दिउरिसनखौ देखायाखै
जेबो नङा नोंथां फोर जालांगोन बेफोर खौ बुंबायथालायनो नांला दानिया जों सानैजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं सानदों बे आयदायानो जाहैबाय रे जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो आजै आजौनि स समाव बे गिबि गिबियै माबादिहै खुनदुंखौ दिहुनदोंमोन आरो मा
उ उ उ
सिखौ दाजेनदोंमोन बिनि सोमोन्दै नोंथांजों दा
जोबोर मोजां आयदा बियो जोबोर मोजां आयदा बियो
बे सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जे गोदोनि समाव माबोरै बेफोरखौ जागायदोंमोन?
औ औ आं बुंनो हागोन जोबोद मोजाङैनो बुंनो हागोन। मानो होनोबा जोंहाबो न'आव जि दायो नालाय आरो दाबो जोंहा ट्रेडिसन बै जेरै गोदो दोरोंखान्थि बाहायनानै औ जाबायदि दायोमोन दाबो जोंहा दाबो दांयो मानो होनोबा जोंहा न'आव एम्फौ लाथा फिसियो इन्दि एम्फौ फिसियो बे इन्दि एम्फौखौ फिनानैनो बिनि बिथोब फिथोबखौ फिथोबनि फ्राय जोंङो फिथोबखौ रुनानै बेबायदिनो साननैसो खा थाबनानै दोनथ'नानै बिनि उनावहाय खुन्दुं माने थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिुहुनो आरोना बेनि ओमफ्राय जोंङो खुन्दुं दिहुननानै जोंङो बे खौ इन्दिखौ जोंङो दायो आरो बे जाय बहुद बेसेन औ सोंनानै दायो सोंनानै माने ओ माबायाव थावख्रिजों लुग्रोबाय थावख्रिखौ थावस्रि लुनायनि उनाव समफ्लाफोराव फानफिनबाय फाननानै बिदिनो ओ सोंबाय सोंनानै रोसो रासोआव खायथाजों खायबाय आरो बेवहायनो फारि आगर होनोबा बेहायबो होफाबाय बे आरो इन्दिनि खुन्दुंजोंनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि जि दायो फास स्रा ओ दख ख'ना ओ जोमग्रा गुदुं आरो बै हौवाफोरनि ओ मा होनांगौ बिदिखौ माफ्लार बेबायदिनो गोबां दायो ओमफाय बेवहाय जोङो बायदि रोखोमनि आगरबो एरो आरोना बेवहाय हाजो आग आगर औ सिख्रि मावजि आफा फारौ मेगन बेबायदिनो दिंखिया आगर बै ग्रि बिबार माने भेराइ ति आरो ना माने बुंनानै बुंख'नो हाया बर'नि आगरफोरा एथबां समायना समायना बेफोरखौ होयो आरो इन्दिनि अनगायैबो बेलेग खुन्दुं थायोना बेलेग खुन्दुंखौफोरावबो औ गुफुरफोराव गोदोथ' बेबायदि भेराइटि कालारनि गैयामोन बे खुन्दुं सादा खुन्दुं गुफुर खुन्दुंआवनो औ औ मिथिंगानि मोन मिथिंगानिफ्राय बिलाइ बिबार रोदा बेफोरबायदि बुथुमनानै खालार होयोमोन आरो गोथांनि थाखाय हो गोथांनि थाखाय लेवा बेदों बेफोरखौ होयोमोन आरो एसे ओ मा होनांगौ बिदिखौ मैफ्रायखौबो खालार होयोमोन
एसे गोजा गाबहांनि थाखाय औ आवजार बिबार आवजारा आग आगरनि थाखाय मैफ्राय
औ औ मैफ्राय होबाय आरो खान्थालनि गुन्दै साफात माने नेचारेल बस्थु ब होनानै माने कालार होयोमोन आरो बेजोंनो बिराद मोजां मोजां गावनि नांगौ जानाय सि जोम न'खराव गान गोनां जानाय सि जोमफोरखौ दायोमोन आरोना दानानै ओमफ्राय समायनाय गानोमोन गोदोनि दिनाव बाजारनि बायनाय मोनसेबो बुस्थुखौनो गानामोन
औ मानो होनबा आरो गोदोनि समाव जे बाजार हाथाय बेफोरबायदि गोबां रोखोम नि गैयामोन जे गामि ओनोलावनो थानानै गामि ओनसोलावनो जे गाव गावनि नांगौफोरखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लाखायोमोन खायनो बाजार बा दखान हाथाय बेफोरनि गोनांथिबो गैयामोन गोदोनि आगु सुबुंनि मानसि फ्रा
खिनथु गो गोदोनि रुजुनायाव नायोबा दायो बुहुत
औ औ बहुद जौगाबाय औ गोनोखोनि जौगानायजों लोगोसे जौगाफाबाय जे गासैबो सोलायनाय बिथिङाव जोङो नुनो मोनसै जे सिगां समावहाय जोंनि आबै आबौ आबैमोनहा मा मा बायदि सि दायोमोन मा बायदि गाव गावनो खुन्दुंफोरखौ इन्दि लुनानै थावख्रि लुनानै दिहुन मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर ओरैनो गो रलैयैनो जाबाय मानो होनबा बे मुगाखौ जों गोनो खोनि मुगा होननानै बुंनांगोन जायनि थाखाय से घन्टानि खामानिया
खामानिखौ औ औ औ माने गोदोनिया खस्थ' दंमोन आबै आबौआ जि खुथार खुथार माने जोंनि आबै आनैमोना दायोमोन खस्थ'जों खिन्थु दानिया माने हारसिंनो नोङो अट'मेटिकेलि जालांबाय थायो आरोना
औ
आगर एरनायाव गोदो लोगो नांफागौमोन
औ दा मेसिननि बेब'स्था खालामनानै दा बे थिखोलाय थुख्लायलाय बेफोरो औ बेफोर खामानिया गाव गावनो मेसिनानो जासै
औ माने जोबोद सुबिदा जाबाय बाय खिन्थु औ सुबिदा जादोंबाबो जोङो होननां जे गोदोनि दांनाय बिलिरनाय आखाइजों दा नाय जिजों दानि मेचननि जिया एसेबो हाया
हाया
ओं गोदोनिया दांनाय बिरनाय गोजो गोजो जोबोद मोजाङै
आरो गोबाव सम जोरोमोनबो आजिखालि बा आथिखालनि सि जोमफ्रा बेबायदि गोबां जोरलिया। जे गोद दोनि समाव जे आबैमोनहा जे मिथिंगानिफ्रायनो बायदिसि ना रोखोमनि रं दिहुनोमोन बे बेफोर रंफोरा सुबाबो जे खारामोन नाथाय आजिखालिनि जुग गावबा आजि-आथिखालाव मा रंखौ होयो? जे बुंनोनो थाङा बा सानसेयानो थाङा जे खनसे सुबानो रङा ओंखार जोबो, औ आरो सि सिया बुबा माने मार गोनां नङा।
ओहो ओहो मारबाबो एसेल' ओरैनो
औ जे बुंनो बुंनो थाङोब्ला जे दोरोंखान्थिजों दानाय सि जोमा दोरों खान्थिनि जि दानाया जे गोदान मुगानि दानायजों रुजुनायाव जे दोरोंखान थिनि जि दानाय सि बेसो साबसिनमोन होननानै आं बुंनो सानो। मानो होनोब्ला जे आगरफोर खौबो दांनाय बिलिरनाय गोबां रोखोमनि बाय दिसिना जेम दानो मै आखि मै एरनो होनब्ला मै एरनो हायो दाउ एरनो होनबा दावराय एरनो हायो औ। नाथाय आ-आखाइजों एर नाय आगरा जोबोर समायनायै नुसारो। नाथाय मिसिंनि मिसिना एरनाय आगरा माब्लाबा गोदोनाय माब्लाबा दावखोनाय बेबाय दि माने समानखौ नुनो मोना। माब्लाबा खाना नांनाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो आगराव। नाथाय बै समाव गोदोनि समाव आगरनि बिथिङावबो जे रावबो खाना नांफेरामोन मानो होनोब्ला आखा फाखामोन औ।
आरो ओरै होननाय दंमोन ना जि दानो रोङि हिनजावखौ रावबो हाबा लाया। माने सानदो बै समाव माने बेस से आखा फाखा जानांगौमोन ने हिनजावफोरा माने जि दानो रोङा माने बेया हाबायानो जानाय नंलानो।
औ बेबायदि सानोमोन।
औ बेनिखायनो उम माने बयबो उन्दै गेदेर बयबो जि दानोमोन हाय रोङोमोन आरो आरो जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोङोमोन। नों सुदाम दानायखौ मोनथिगोना मिनथिया?
मिथियो आं ओन्दैयाव दायोमोन।
होमबा जोंनि गियानखौ जों मानिफ्राय मोनदों? जोङो फास बोसोरनिफ्रायनो मोनदों। फास बोसोर जाबानो जों सुदाम दायोमोन। नोङा होमबा? ओ बा बोसोरावनो औ औ। होमबा ओ जेरै जि बोसोर जिनै बोसोर जाहैनाय लोगो लोगो जोङो गामसा दाबाय बा बिहु माबा बिहु जि दाबाय नोङा होमबा बेबायदि आरो बेबायद दिनो जोंनि माने जोंखौ बेबायदि गियान होबोदोंमोन जायनि थाखाय जोंङो रोंखा राखा जाद मोन आरो। औ औ किन्टु जों दायो बेफोरबायदिखौ मानो मोनला होनबा दायो जों स्कुलाव थाङो उन्दैनिफ्रायनो फरायसालि बा बिद दिनो टिउसन माबा माबि दायो बे दानाय लुनाय बेबायदियै ए माने खामानियाव जों बारा गथ'फोरखौ इनभल्ब जाहोला।
औ नंगौ
उम दायो
मानो होनबा मुगा औ मुगाजों औ जेम जेतु मेलेम सुलाय नायनायनि जुग होननानै बुंदों बेनि थाखायनो जों बयबो जे सोलोंथाइखौ जों ओ गोजौ फारसे लानांगोन सोलों गोजौ दान्दायाव जों गाखोहैनां गोन बेबायदि माखासे जुजिलायनाय जानायनि थाखाय जे माख खासे दोरों खान्थिजों खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो एसे एंगारनांगौ जादों अब्लाबो जोङो बेफोरखौ एसेब्लाबो सम दिहुननानै जे लाखिबाय थायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय मोजां जागोन। आरो इयुनाव बियो मेम'रि
उम ओहो आं बुंनो सानो बेयो जोबथाराखै उम उम उम।
नङा बे दोरोंखान्थिजों दानाय दोरोंखान्थिजों दानाय हुदाया बे खौ लाखिबाय थायोब्ला मोजां।
औ आं बुंनो सानदों जे बे जोबनानै थांनायबो नङा आरो जोबनानै थाङाखै। मानो होनोबा जों दा बो नुयो जोंनि गामिफोराव नुयो ओ न'खरा जुदि दस खनबा बे न'खराव जोङो सानै साथामनावबाबो जोङो माबा नुयो साल खुन्थिया नुयो नङा होमबा बेवहाय बिसोरो जि खौ दायो दासिमबो। औ सारखुन्था नुयो। औ माने दासिमबो हमथानानै दोनदों आरो ना। दानाय लुनाय खान्थि खौ दाबो हमथानानै दोनदों आरो जोबलांजोबाखै लाखिगोन लाखिगोन लाखिगोन लाखि थारगोन आरो मा होनो बेबायदि जोङो जुदि बयबो रोंखा राखा जानानै साख्रि मावनाय जाजोबनानै जों दानो हायाबाबो उइभिंआव सोरबा नोङा सोरबा बर' आइजोआ बेखौ लाखिनानै दोनगोन। आं बेखौ सानो आरो उम गोदान टेक्न'लजि। खौ ओ मानो
फोजबनानै लानानै जोंनि दोरोंनि जिखौनो दागोन आं बिदि सानो। सानो आरो औ आरो जायखौ जोङो मार्केतफोराव मोजां मोजां मार्केट वारकसप ओ बिबायदिनो प्रग्रामफोराव जों बेफोरखौ एक्जिबिस नफोराव देखायनो हागोन फाननो हा गोन ना? औ हेलाबा जों माने औ औ। दे दे
औ